हेल' औ खोनादों नोंथां?
बिदिब्ला जों दिनै ओ बर'फोरनि फोरबोनि सायाव रायज्लायनोसै जेरै बैसागु मागो दमासि अ आमथि सुवा बेफोरनि सायाव रायलायनोसै नोंथां?
औ जागोन।
औ औ दानिया नोंथाङानो फोरमायग्रोलाय बैसागुखौ नोंथां मोनथिं माबारै खालामो?
ओ बैसागोखौ जोङो जोंनि साइड आवहाय माने बैसागोनि सानसे सिगांखालि जायखौ जोङो मोसौ बैसागो होनना बुङो नङा होम बा ओ बेखौ जों सै जोबथा खालार खालि जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै जोङो फालियो।
नंगौ नंगौ।
मोसौ फोरखौ जोङो दैमा दैसायाव लांनानै जों मोसौ फोरखौ जोङो थु खैयो। थुखैनानै जोङो रंजानायनि गेजेरजों जों मोसौ फोरनियाव जोङो माला गानहोनानै जेनेबा मोसौनियाव जोङो फथा फोननाय जायो आरो जेरै
नंगौ।
थ जोङो मा होन्नानै बुङोमोन जोङो थस बेटारि बेफोरनि हांगार फोरखौ जों फथा फोन्नानै जोङो आरो बंफां बननि हांगार फोरखो जोङो मिलायनानै थावजों मिलायनानै जोङो बिसोरखौ फथा फोननानै रंजानाय जायोमोन आरो। लोगोसे जोङो बिथां मोननो बिथां मोनखौ जोङो थुखै खांनानै जोङो फोथारावनो उदाङै हगारना होनाय जायोमोन। आरो मोना बिलि जायोब्ला जोङो ओ गावबा गाव गलियाव लाना फैनानै जोङो बिसोरनि गासै ओ दोनदालखौ बा दुरुंफोर जोङो सोलायनानै होनाय जायोमोन गोदान दुरुं दन होनाय जायोमोन आरो फुजा होनानै आरो बिनि उनाव जोङो गो गोखा गोखै जायो जायफोर फुङाव नागिरफैयो जायखौ जोङो गोखा गोखै एक्स' एक बिदखौ जोङो नागिरनानै जोङो गोखा गो खैजायो बेखौ जों सोर खायफाया बेदरजों जागोन खायफाया जेनेबा मिरामिस जागोन एकस' ए बिद जाय माने जोंनि बिफां बिलाइनिखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजारफोरा हामो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा फोथायनाय दं। बिदिनो जो आथिखालावबो जोङो। बेखौ जो फालिबाय थानायखौ नुयो आरो। बेनिफ्राय जोङो बैसागोनि सि ए ओग दखालि जोङो गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै जोंनिया बाथौ थानसालि बाथौ सारि जा थाङो जायफोरा ब्रह्मफोरा ब्रह्मनियाव थांनानै आ गावबा गाव ओ बोर सानस्रियो उन्दैखौ बोर सानस्रियो आरो गेदेरनिया ओ गेदेर खौ जोङो खुलुमो आन्थु खेरायनानै आरो उन्दै गेदेरफोरावबो जों उन्दैखौ बोर सानस्रिनायखौ जोङो लायो आरो माने होनाय लानाय जायो आरो। बि खालि। जोङो आ-आर'ज गा खालामनायनि उनाव जोङो ओ बेखालि मोनाबिलि जाबा फोजोबबाय आरो अखानायै जोङो नै अक्ट'निफ्राय जोङो नै नैथि बैसागोनिफ्राय जोङो गामियाव जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोरा जोङो रंजायो आरो गावबागाव बोरायफोरा बोराय बुरैजों सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्लाजों बे दिनो अलदि फोरा गावसिनि जुराया मिलायनाय लोगोफोरजों बिदिनो रंजानानै जोङो मोसायो आरो। आरो जों बे बैसागो मोसानायाव जोङो जोंनि बर'नि हारिमुजों बेरखांनाय जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा। आरो हौवासाफोरा गामसा ओ गोथां। गस्ला गिन्जि गुफ फुर बेनिफ फ्राय फास्रा फालि बिदिनो आइजोफोराबो गोमो दख' ख'ना फालि गोज ओ ओ ब्लाउस गोजा आरो लोगोसे फास्रानि फालि लानानै बिसोरबो जोंदो सेंग्रा सिख्ला जयै मोसानायखौ नुयो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय ओ बैसागोखौ फालियो नों थाङा एसे फोरमायना
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ। नोंगौ ओ बैसागु होनबाथाय जों बर'फोरा बेखौ जेरावखि जेरावखि थाया मानो बेखौ जों बर'फोरा फालियो। आलदा आलदा जायगायाव थायो। जोङो जेरै दा मानसिफ्रा बेंगालराव थायो। थेवबो बिथांमोना ओ बैसागोखो फालियो नङा ओमबा। बे जोंनि आंगो मोनसे एंगार हायि फोर्बो आरो। जों बर'फोरनि बैसागु होनबाथाय जोंहा आ जायो जेब्ला दाउखौऔआ गाबो अब्लानो माने गोस सा जोंना बोरग्लि जोबबाय आरो माने बुसथुवा औ औ एंखायनो दा आं बिनिस बुंसै जोंनियाव मारै फालियो जे नोंथाङा सोंदों आ जोंनियाव ओरैबायदि फालियो नोंथां आ नों बुंनाय बायदिनो ओ बोसोरनि लास्ट दान माने बैसाग मास हाबैनि सानसे सिगां ओ बैखालि जोङो मोसौ थु खैयो। ओ मोसौखो जोङो फुङावनो थुगैयो सान्दुं नुयैनि सिगाङावनो जों थुगैयो। आ ओमफाय बिनि उनावनो मोसौखो थु सफैखांनाय लोगो लोगो जोङो मानसिफ्राबो दुगैबो फायखायो आरो। जाहाथे दुगायालासिनो थायोबा माबा बा दावखा जायो होनलायनायफोर ओरैनो माने मोनसे खुगानि राव गोदो फैबाय थानायनालाय जाहाथे बेखौ ओरैनो एदावलायनानै जोङो माने मोसौ थु फैखांनानै मोसौ हगारखांनाय लोगो लोगोनो जोङो दुगैयो आरो। ओमफाय सोरबा सोरबाया ला फैनानै माबा फान्थावनो माबा माबिजों ओरै फोथा फुननानै होनाय बायदि फुनो आरो मोसौनियावहाय बेखौ औ बेखौ बिदि फुनो आरो बिखौ फुनो ओमफ्राय जों बि बेखौ जों खालि दुहैखांबाय जेनेबा मोसौ थुखांनानै जोंबो दुहैखांबाय मानसिफोराबो बिनि उनावहाय गोखा गोखै जायो जायखौ एकस' एकथानिबो बारा मैगं जानाय जायो होनो, जेरै बेफोराव थागोन गोखा खान्थाल मैथा ओ बेफोरनो मेरला मेरला रोखोमनि मैगं मानिमुनिफोर जेखौ मोनो बेखौनो आरो गोखा गोखै थालिर फस्ला, बेफोरबायदि अमाजों जायो सोरबा सोरबा माबाजों जायो दाउजों जायो। बेबायदिनो जायो आरो जायखिजाया सोरबा सोरबा मिरामिसबो जायो। खिन्थु बेदर जायोबा बांसिन गोथाव होननानै आं बुंगोन आरो बेदरजों गोथावसिन जायो। बेनिफ्लाय जेब्ला। एक थारिक फैगोन जोंहा मागोनि माग मासनि एक थारिक। ओ बै दिना जोंना गासिबो माने मोनसे फुजा होयो आरो गामिफोरावहाय मोनसे मोजां रंजानाय सानखालि फुजा होयो ओइदिनखालि लोङा ओइदिनखालि लोंनाय जाया जौफोरखौहाय। ज'यै फुजा होनानै ओ गेदेरा ओन्दैखो माबा ओन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो। जेसेखि बैसो जाया मानो ओन्दैसिना सब समाय। गावनि गेदेरखौ खुुमजोबलांगोन आरो बेबायदि आरो पन्सास बोसोरनिया साथि बोसोरखौ खुलुमगोन बेबायदि आरो। ओन्दैफोर फुवान। फोरा माने एसे गावनि गेदेरसिमबो बिदिखौ खुलुमनानै। बोर लानाय जायो आरो मोनसे। बेखौ जेरावबो जों नुनो मोनो बर'फोरा जेरावबो बिदिनो खुलुमो जोंनि जायगाथिं जेरावबो जों बेखौ नुनो मोनो आरो बिनि उननिफ्राय सेकेण्ड दे फैनायनिफाय जोंहा। मोसानानै रंजानाय जायो आरो बयबो सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला आलादा बोराय बुरि आलादा गथ'फोरा आलादा बेबायदि आलादा आलदायैनो रंजाजोबो गावब गाव सनिनि रंजाजोबो आरो बिदिनो ज' ज' रंजानानै एसे एनैफोर मागिनाय बायदिबो खालामो आरो जेनेबा। ओ ओरै मोस सानानै थांबाय एसे एै जौ लोंबाय बिदिनो खुसिनि नामावहाय बयबो सोरबा माइरं दानहरबाय सोरबाया फैसा होबाय। बेबायदि आरो रंजानायखौ। मोजां मोननानै गासिबो बेखौ हरनाय जायो आरो। बिदिनो सप्ता खनसे सो खनसेनि उनावहाय ओ बैसोरो बेयावहाय ज' जायनाखि मैगं मोननाय माबा माइरं मोननाय फैसा मोननाय माइरं मोननायखौ माइरं फाननानै फैसाखौ ज' खालामनानै ज'यै लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो सेंग्रा से ख्लाफोरा आलदा लावखार ओंखाम जागोन बोराय बुरैफोरा आलदा रां लावखार ओंखाम जागोन। बेबायदिनो आलदा-आलदा जानाय जायो आरो। गथ'फोराबो बै दिना जानानै रंजानानै बै दिनखालिनो गामि गामिनिखौ फोजोबनाय जायो आरो। रंजानायखौहाय।
नंगौ।
ओमफ्राय आरो जोंहा माने बिदिनो अबेबा अबेबा डिस्ट्रिकफोराव मोनसे ओरैनो बैसागु बिदाय होननायनि मोनसे रं माने लायनाय जायो आरो आनसलिकफोरा सोरबा आनसलिकआ लायो सोरबा गामियानो लायो बेबायदि आरो मोनसे फुरा बिदाय हरथारनाय आरो बेबायदि। देग्लायनि बैागु बिदायआव थानाय बेबायदि। जायो आरो। बेबायदि जायो आरो नोंथां औ। नोथां नोंथां मोनथिं मारै ओ जेनेबा मागोफोरखौ मारै फालियोनो।
जोंनि साइडआवथ' मागोखौ जोङो ओ जोंनि जानाय लोंनायनि। फुरा। आबुं महर मोनो मानोना जोङो बोसोरसेनि थाखाय जों थुब्रायनानै लायो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव। मानोना जोंहा बे मागो स समाव जोंहा बेरा जोबोर एभेलेबोल जायो आरो। माने बेयाव जोङो। दान होलायनाय जायो आरो। जोङो औ जोबोर एभोलेबोल जायो जोंङो बेलागुर सावनानै जोङो ओ रायजो राजाफोरानो। गावसोरनो गो जयै जानायनै जोङो एक थारिखनि सानसे सिगांखालि जोङो बेखौ जोङो सावो मोना फ फुंबिलि समाव जायखौ जोङो दाउखा नुयै सि सिगाङावनो जोङो बेखौ सावनानै
नंगौ नोंथां।
बेखौ सावो
नंगौ।
जोंङो रंजा बान्जायै जोंङो बिदिनो बिदाय होयो आरो जोङो बै बैसागो मागो फोरगौ। गर बिनिफ्राय जोङो नखानायै जोंहा फुजाया जागोन मानोना मागो फोरबोआनो बर'नि जोबथा फोरबो बेखायनो जों मागो फोरबोआव जों फुरा जायै लोङै जोंनियाबो जानाय लोंनायाबो जोंहा मागो फोरबोआवबो जोंहा जायो बर'फोरनियाव
नंगौ नोंथां नंगौ
जों बिदिनो रंजायो आरो बै मागो फोरबोखौबो जोङो गाजा गोमजायै बर'नि फोरबो हिसाबाव अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा ओरैहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
नंगौ नोंथां नंगौ ओ जोङो मागो होननानै बुङोबा जोंहा फिथा जानायखौसो जों बांसिन गोसोआव फैयो ओ उन्दै उन्दैफोरा माने फिथा मागिनानै जानाय न' न'आव थांनानै बेखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय ओ सानावहाय बोराय सेंग्रा बिदिनो खेला गेलेनाय नुनो मोनो जेरै भलिबल खेला बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय क्रिकेट बादायलायनाय बोराय सेंग्रा- खौ जों बिदि नुनो मोनो आरो हिनजावफोरा काबादि गेलेयो सिख्ला बुरैफोर एसे माने बुरि- थार नङा हिजावफोरा हाबा जानानै गथ' ओ सानै मोननायजों सिख्लाफोरजों माने बिदि- बादायलायनाय गेलेयो आरो खाबादि बिदिनो गेलेयो ओमफाय अखानायैहाय जयैनो माने बेदर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै अमा सिथारनानै अमा सिथारनाय मानाय अमा सिथारनानै ज' जानाय रायजोयैनि जानाय सोरनाबा ओमफाय अबा अबावबा माने सिख्लाफ्रा सि- ख्लाफ्रा आलदा सेंग्राफ्रा आलदा बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय ओ माने जाखांनानै बेयावनो हर थानानै फुङावहाय माने माबा सावो बेलागुर सावो आरो खोम सियावनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो थानाय जायो अ सेंग्राफ्राल' थानाय जायो आरो ओइदिनखालि नोंथां। बे मोनायावहाय ओ जायै जायै बिसोर थालांबाय थासिगोन हरावनो हान ओंखारहैनाय सिगाङावनो बिथांमोना थिनथा सारिथासोयावनो बेखौ सावनाय जायो आरो सावनानै ल गालक मानसिफ्रा दुगैखांनानै बे अरखौनो सायफिननाय जायो नोंथां बेयाव बेवहाय आरो मागोआव बेजोंनो जोबनाय जाहैबाय आरो औ औ औ आदसा नोंथां दिनै जोंना समाबो जाबाय जों एसेयाव दोनथ'सो नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ